खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ ओ नोंथाङा दायो दसे समहरनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां
औ होमबा जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय हर दोंमोन आं नोंथांनो आयदाया जाबाय न' लुनाय खान्थि
औ
औ जेरैबायदि जोंनि गेजेरावथ' गोबां रोखोमनि गोदोनि जयैनो गोबां रोखोमनि खान्थिफोरखौ जोङो सोलिबोनाय नुदों नङा होनबा? जेरैबायदि औ आबाद मावनायनिफ्राय हमनानै गोबां न' लुनाय खान न्थि जानाय लोंनाय गोबां रोखोमनि खान्थिफोरखौ जों नुनो मोनो थिग बेबायदिनो जोङो दिनैहाय न' लुनाय खान्थिनि सोमोन्दै एसे सावरायनि जेनेबा न' औ न' लुनाय खान्थि होनबाथाय जेरै ओ बर' फोरनि न'खरफोराव माने न' लुनायाव जेरै उखुमनि थाखाय उखुमनि फेरा खानाय जायो बेनि उनाव हाय ओखुबनि फेरायाव ओ खानाया जेरै औवा गोरलैनि थेवल बाहायो आरोना बेयाव बिदिनो जेरै अखुम उखुम अखुमखौ थुरि थुरिजों नङाबा जिगाबजों लोबनायखौ जों नुनो मोनो आरो जेरैहाय जोंनि न न' लुनो नाय खान्थि होनबानो माने जेरै बेयावहाय न' ल न'खौ माबायदि लोयो माबायदि जायगा फोरखौ फुराव लोयो बिनि सोमोन्दैसो नङा होनबा जेरै औ जेरै जोंनि ओ जोंनि जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरा जेरैहाय ओ जेराव जेरै मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन जायगायाव जुदि थाङोब्ला माने बेवहाय माने जायगाफोरखौ थि खालामना लायो आरो आरोना बे जायगाया माने माबायदि मोजां ना गाज्रि बेयावहाय न' लु जागोन ना लुजाया बा ओ गोबां नायहोनानैसो माने बे जायगायाव न'फोरखौ लिरनाय जायो आरोना
औ औ थारैनो
जेरै ओ आरो बिनि अनगायैबो माने जोंनि बर' हारिनि न'खरफोराव जेरै बाख्रिनि बाख्रि थायो जेरै नङा होनबा न'मा न' थायो औ बेबायदिनो गोबां थायो जेरै बाख्रि न' लुखांनायनि उनावसो माने साहाथिं साहाथिंनि न'मा न'खौ लैयो आरोना फार्स्टावनो माने ओ न' लुबानो बाख्रिखौसो लुग्रोयोनो आरो ना जोंनि बर' हारिनि उ सुबुंफोरनि सुबुंफोरा आरोना मानो होनबा जेरैहाय ओ गोबां रोखोमनि बेजों गोबां रोखोमनि जेरै बाथ्रा भाव फोरखौबो जोङो मोननो मोननो हायो जेरै ओ ओंखाम गुफुर थाब्लासो माने दाउ अखानि आंखाल गैया होननानै बुङो आरोना नङाबा ओ सिगां बिनिखायनो माने सिगां माइरंनि बाथ्रा उनावसो माने इसोरनि बाथ्रा होननानै बुङो आरो फार्स्ट माने फार्स्टआवनो बि-बिथांमोना न' लुयोबा बिनि ओंखायनो बाख्रिखौसो लुग्रोयो आरो। मानो होनबा जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोराथ' गोदोनिफ्रायनो आबाद मावनानै जाग्रा हारि नङा होनबा? आरो बिथांमोना जेरैहाय आबादाथ' जोंहा था थायो नालाय माइफोराथ' जोंनि बाख्रियाव थाखायो आरो जुदिहे मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन जायगायाव न' लुहैयोबाथ' बे माइफोरखौ दोननायनि माने दोननो थाखाय बिनि थाखाय जोङो ओ साहा बारा जानांगोन सिगाङावनो' नङा होनबा? बेनिखायनो माने बा ख्रिखो लुग्रोयो बेनि उनावसो न'मा न' होल यो बिनि न'मा न'आ माने ओ जि दे न'-न'मा न' लुखांनाय नायनि उनावहायसो माने बर'फोरा माने आरो गुबुन जेरै थाग्रा खथाफोरखौ लुनायखौ नुनो नुयो आरोना।
औ
औ आरो न'मा न'खो माने इन्जुर दुमखांनानै मोनथाम खथा खालामो आरोना बेखौनो जेरैहाय सानजानि खथाखौ इसिं होननानै बुङो गेजेरनिखौ ओ गेजेरनि खथाखौ अखं आरो सोनाबनि खथाखौ माने ख'फ्रा बु होननानै बुङो आरोना आरो दोहोन सम्पद गोनां जेरै माहाजोन न'खर ओ जायोब्ला माने बे न'खरनि ओ मादाव जुदि हाबा जायै सोरबा सेंग्राफोर थायोब्ला बा सेंग्रा मानसि जुदि था-थायोब्ला बा माव आरो नङाबा मावग्रा खामानि मावग्रा सेंग्रा मानसि थायोब्लाबो माने बिसोरनि थाखाय थानायनि न'नि न' बानायना होयो आरोना।
औ औ
माने गंसे बाहेरा ओ न' लुानानै होनाय जायो। बेखौ माने बर'फोरा सौरा न' होननानै बुङो बे न'आ मा ने ओ गोजाननि बाहेरानिफ्राय मानसिफोर फैयोना मालाबा आलासिफोर फैयोबा माने बेयावहाय माने हराव उन्दुनो होयो आरो ना। माने गोदोनिफ्रायनो माने जोंनि ओ बर'फोरनि गेजेराव माने मोनसे उम फोथायनाय बायदिनो दं आरो ना गोजाननि मानसि सोरबा फैयोबा माने बिदि बिसोरखौ माने दायरेकै न'मा न'फोराव माने हाबनो होआ आरो ना। माने मानो होनबा गोजाननि लामाजों फैनायाव गोबां रोखोमनि बेमार आजार फोर नांनानै फैनो हानाय बेनिखायनो माने बिसोरखौ माने डाइरेक्ट हाबनो होआ बा बिसोर मोजां गाज्रि ज्रिबो जानो हानाय बेनिखायनो बि-बिथांमोनखो माने सौरा न'फोराव दोननाय जायो आरो ना जाय न'खौ माने न' खरनि जेनेबा सेंग्राफोरनि थाखाय बा खामानि मावग्रा मानसिनि थाखाय बानायना होयो बे न'आव थानोहोयो आरो बेबायदिनो होमबा नों -थाङाबो एसे फोरमायनानै होदो। ओ जेन न' लुनायनि खान्दैनि सोमोन्दै नोंथाङा माबाफोर मिथ थियो नामा बेनि सोमोन्दै फोरमायनो हादो नोंथां।
औ जोंनि ओनसोलावहाय बेफोरबायदिनो न'खौ नोंथाङा जेरै बुंदों। बेफोरबायदिनो लुनाय जायो‌।
औ
रो जोंनि ओनसोलावहाय बेफोरबायदिनो ओ थोखौ बिलाइनि न'फोरखौबो जोङो लुनायखौ नुनो मोनो।
औ
आरो बिनि अनगायैबो जोङो। जेरै थुरै हाग्रा बा खासि हाग्रा होनो बेफोरखौ जोङो।
औ।
दानना लायनानैबो बेफोरजोंबो लुनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ।
जोंनि बर'फोरनि न'आथ' बेफोरबायदि नोमा न' होनोबाय आरो। दानियाथ' बांद्रायानो औवानि न'बो न'खौ बानायनाय। खौनो जों नुनो मोनला।
औ।
मानो होनोबा दा ओ गासिबो फाखानि न'खौल' बानायजोबनायखौ जोङो नुनो मोनो।
ओ आरो गोदो गोदायनि आबौ आबैया लुबोनाय न' बेखौबो जोङो मिथियो जे ओ नाराखौ नाराखौनो हानानै बेफोरबायदिनो इन्जुर बा उखुम होनानै बेफोरबायदिनो थानायखौबो जोङो खोनानो मोनोमोन आ रोना नोंथां दानि ओनसोलाव बेफोर दानि ओनसोलाव बेफोरखौ खोब खम नुनो मोनो आरो। जेरै नारानि न' बा थोखौ बिलाइनि न' होनो बेफोरो
औ।
थानो थाखाय एसे मोजां गुसु जायो होननाय।
औ औ नंगौ नोंथाङा थारैनो थार खौनो बुंदो।
औ औ गरम गरम बोथोरावहाय थानो मोजां आरो। बेफोरबायदिनो सान्दुं गोसाफोरावबो जोङो एसे रेहाय मोनो आरो।
औ नंगौ।
जोङो इन्जुरनि न' होनोबा खायफा खायफाया बेफोर बायदिनो ओ गोबोरखि बा ओ हा हाजोंहाय लगायनानै बेफोरबायदिनो जोङो लिरनायखौ नुनो मोनो आरो। खायफा खायफाया ओ बेलेग बेलेग औवाखौ लानानैहाय साथा बेराबो हेबो। फोरबायदिनो गोबां रोखोमनि न'खौ जोङो नुनो मोनो आरो।
औ औ नंगौ।
दानिया ओ नोमा न' होनोबा नोमा न' बानायबाबो। ओ उखुमखौहाय बा बेखौहाय थिंखौसो जोङो बांसिनखौनो होनाय नुयो आरो।
औ नंगौ।
आरो जोंनि ओनसोलावबो। बेफोरबायदिनो मोसौ थाग्रा बा बोरमा थाग्रा अमा जिब जुनार थाग्रा न'खौबो जोङो बानायना होनायखौ जोङो नुनो मोनो
औ औ औ नंगौ जोंनि बर' हारिनि गेजेर बर' सुबुंफोरनि न'खरनि सोमोन्दै बुङोब्ला जोङो गलखौबो बुंनांगौ नङा होनबा आरो बे मोसौ गोरलनि गेजेरजोंनो। जोङो मिथिनो हायो आरो बै न'खरा माने। बेसेबां ओ धोन सम्पथि गोनां बेखौ माने बे गोलि न' आरो। ओम बे बाख्रि न'जों न'नि गेजेरजों जोङो मिथिनो हायो माने बेबायदि होनो आरोना गोदो माने जाय जाय लाहानि माने बाख्रिया गिदद आरो मोसौ गलियाबो गिदिद बिथांमोननि न'खरा माने जोबोद दोहोन दलद गोनां माहाजोन होननानै जों मिथियोमोन आरोना आरो जायोना माने बाख्रिया एसे फिसा आरो मोसौफोरा माने बारा गैया आर ना गोरलैफोरा एसे फिसा बिसोर माने एसे जेरैहाय दुखिया बेफोरबायदिखौ जोङो मिथिनोुबोदोंमोन आरो
औ
औ'
बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो खोब नुनो मोनो सिगांहाय बाख्रिखौहाय बेफोरबायदिनो
खुन्था गायनानै आरो बेफोरबायदिनो साथा बेरा हेबनानै बानायनायखौ जों नुनो मोनो दानिया बे ओ बाख्रिखौबो फाखानिसो बानायनायखौ जोङो बांसिनानो नुनो मोनो आरो
औ नंगौ
औ
नंगौ नोंथां
नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जाना फैबाय नङा होमबा
औ समाबो जाबाय होमबा जोंनि दिनैनि बे न' लुनायनि खान्थिनि सोमोन्दै सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नङा होनबा नोंथां
औ औ नोंथां नोंथांजों न'खान्थिनि सोमोन्दै सावरायनानै खोब गोजोननाय मोनबाय
औ जोङो होमबा गोुन मोनसे टपिक लानानै सावरायनोसै होमबा गोजोन्थों नोंथां
औ औ गोजोन्थों